हेलौ
औ औ खोनादोंना?
दिनै होमबा जोंहा दिनैयो मा सावरायलायनो दिनै होमबा ना हमनानै जानायनि खोथा सावरायलायनोसै ना?
हेलौ
खोनादोंना? औ खोनादोंना?
औ खोनादों।
अ दिनै ना हमनानै जानायनि खोथा सावरायलायनोसै जोंहा।
औ जागोन दे जागोन दे।
अ नोंसोरनियाव नोंसोरनि ओनसोलाव ओरैनो मा मा राहायै ना हमनाय जायो मा मा आइजेंफोरजों एसे
अ जोंनि ओ औ जागोन दे। जोंनि ओनसोलाव जोङो नाखौ गुबुन गुबुन राहायै हमना जानाय जायो जेरै जोङो जेखाइजों गुरनानैबो जानो हायो। आरो जेजों सारनानैबो जानो हायो। आरो। बै माबा ना सुग्रा जंगद। बिजोंबो जों नाखौ सुनानै। जानो हायो।
औ औ।
आरो जोंहा एसे दैया रानस्लिंलांबा। बिखौ जों मेचिनजों सारनानैबो जानो हायो। बेबायदियै
अ
आरो बोननानैबो जानो हायो।
औ बोरसिजों ना?
औ बोरसि
अ बे बोरसिखौ माबोरै बानायनाय जायो? मा मा आगजुजों बानायनाय जायो?
बोरसिखौ बे लहा ना थारसोबा थारफोरजोंसो बानायो नामा आंबो बांद्राय मिथिया र।
अ गुना गुना फिसा बिदि औ बाजाराव बायना मोनोदां औ बेजों दिरुंआव खायोना।
औ दिरुंआव खायो बेखौ।
अ ओमफ्राय बेखौ औवानि मोनसे औ।
औवानि दान्थाजों खानाय जायो।
औ औ।
बिदि आरो। ओमफ्राय नोंथांमोननि जा मा मा राहा बाहायो नाखौ हमनो हायो मोन-मोननो हायो?
जोंनियावबो बिदिनो ओ जेजोंबो सारना सारो दैमा फोरफोरा गोथौबा जेजों सारो। आरो बिदिनो ओ जेखायजोंबो गुरो सोरबा आरो बै ओ गा दं ना सान्दांगा माने मा होनो बेखौ अ सानदांगानो होनो जोंनियाव अ माने गुबुन-गुबुन जायगायाव बेलेग नाम अ जोंनियाव माने सानदांगा होनो आरो बेखौ बेजोंबो गुरो माने
औ बै हाग्राखौ हाग्राखौ दैखांनायाना बेयो
औ हाग्रा जखांग्राया औ ओरै गुरनानै थिखांग्राया औ आरो औ सेेनदांगा होनोना औ बेजोंबो गुरो आरो माने ओइ बालाफोराव बांद्राय जेनेबा उम बे सान्द्रिया सान्द्रिजों बो गुरो सोरबा सोरबा माने बै बाला फोरावथ जेनबा ओमफ्राय जाबोर थायाना बेहाय माने बालाखौ बुरबाथाय बोथियाफोर थासोयोना बोथियाथ बालासि सिङावसो हाबना थायो नालाय बोथिया नाया अ माने बे फोरखौ गुरनाय जायो आरो सान्द्रिफोरजों ओमफाय बांद्राय बैदि बिलो फोराव गुरनो थांबा बिलोफोराव आरो बांद्राय मेथखाफोर थायोना हाग्रा
औ
अ माने बेफोरखौ बोखांनो बेनि थाखाय आरो बे सानदांगा आरो जेखाइफोरजों बोखांनाय जायो आरो बेजों गुरनाय जायो
औ बे मेथखाफोरावबो नाया हाबना थायो नामा
औ औ मेथुखाफोराव हाबना थायो बिसोरोथ बांद्राय सिङाव थायाना बिसोरबो बिसोरनोबो थानो जायगा नांगो बेनिखायनो मेथुकायावनो हाबना थायो आरो बिसोरो औ दैफोरा औ माने सान्दुं गोसा जाबा दै फोर गुदुं जायोना औ
उम आङो बिदिखौ हमफेर मोनाखै दैै बिदि मोनफेराखै आङो
अ माबोरैथो हमो होमबा नोंसिना
बे मेथखानिखौ आङो हमफेर मोनाखै
औ औ औ ओमफ्राय ओरैनो आल दा बेलेगफोरखौ हमफेरनो मोनबाय आरो ना
औ आलदा जेसारनाय मोन्दों जोंङो सुनो मोनदों सारनो मोनदों आरो बोननो मोनदों आरो गुबुन मोन जेराहा लाङि सानानै मोनदों। बिदिखौ आरो
जोंनियाव आरो माबा बै फल दंना फलजोंबो हमो हरफोराव थांबा थाय हराव हमनो थांबाथाय बे फल जों हमनाय जायो आरो
बलदर रखममोन ना
औ औ आरो बै ओ दंगफोराव दुब्लिनि दुब्लि थिं दै बोहैनाय दंग थायोना फिसा फिसा दंगथायो ना
औ
अ बेफोराव माने सेनफोरबो सानाय जायो आरो सेनफोरजो
औ सेनजों औ सेन औ औ बेयावथ जोंहा खुसियाबो नांङो नङा होमबा
औ औ बेथ मेर ला ना मोनो खुसि-खुसियाबो मोनो खांख्राइ फोरबो हाबो।
औ
उम
आरो माब्लाबा जिबौबो हाबो
औ औ
जिबौखो जायो नामा मानसियाबो
जिबौखौथ दा जों थ जाया गुबुनफोरा जायो दां खोनायो आरो जायो होननानै। दा आङो बिदि जा नाय नुफेराखै
औ अ खोनानायाव चाइना हादोराव चाइना हादोराव जायो होनना खोनादों नंगौना नङाथाय
दा माने आंनि मेगनजो आङो नुथ आरो इदिनो नोंथांमोनिखि मा मा ना मोनो रैनो बांसिन मा मा‌ नाखौ मोननाय जायो नोंसिनियाव
औ
औ औ औ औ औ औ औ
औ औ
बेफोरखो मोनो आरो जों ना मोनसोयो हेलौ औ हेलौ